औ
औ खोनादों खोनादों
नोंथाङा दायो मा खालामदों
ओ आं दा ओरैनो दं जिरायनानै फ्रियावनो
अ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना
औ फ्रियावनो दङ
अ नोंथाङा फ्रिब्ला मोनसे खोथासो लाना फैदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो
अ नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना बर' ट्रेडिसनेलनि ट्रेडिसनेल ओंख्रिखौ माबायदि सङो आरो माबायदि जानानै बोरै मोनो एसे
औ औ हागोन मानो हाया जानो दा जोंना बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि होनबाथ' जोंहा गोबां फैयो नङा होमबा जेरै जोङो बर'नि आखाइजों संजानाय एबा बर'नि ओंख्रि होनानै सिनायथि जानाय गोबां ओंख्रिफोर दं जेरै जोङो बुंनो हायो जोङो नाफाम नारजिजों अमा सबाय साम' अनला बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओंख्रिफोर मोननो हायो जे जोंनि बर' हारियाव जेरै जोङो बर' हारिजों सिनाय थिजानाय एबा बर' हारिजों सोरजिजानाय माखासे ओंख्रिफोर बियो जायफोरखौ जों एंगारनो हायि जायखौ जों जायो जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो बेफोरखौ जानो जोबोद गोथाव जेरै मिलौदोलायो माने जानायाव गोथाव होननानै बुंजायो जोङो एबा जोङो गोथाव मोनो जानानै जायनि थाखाय जों बानायनानै जाबाय थायो नाथाय बेफोरखौ बानायनायनिबो जोंहा गोबां लं प्रसेस दङ जायखौ जोङो फोरमायनो थाङोबा गिबियाव जोङो नारजि ओंख्रिजों अमा संनाय बेबो जाहैबाय जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रि बेखौ फोरमायनो थाङोबा जेरै जोङो गिबियावनो जोङो नार्जि ओंख्रिखौ संनायनि सिगां जोङो माखासे फाथोनि आबाद खालामग्रोनांगौ जायो जेरै जों फाथोनि आबाद खालामग्रोनानै जोङो फाथोखौ खानानै बेखौ जों गोबाव समनि थाखाय फोराननानै दोननांगौ जायो बेखौ जोङो फोराननानै दोननानै जोङो स्रेम स्रेम जेब्ला गेस्रेम जानानै जेब्ला माबायो अब्ला जों बेखौ नारजिनि मुं होयो जेब्ला जों नारजिनि मुं होनानै जेब्ला जों जों ओंख्रि सङो अब्ला जोङो नारजिखौ जोङो सोरबा सोरबाया संनायनिबो माखासे मोननै मोनथामसो आदब खायदा दं जेरैबायदि जोङो सोरबाया नारजिखौ सङोबा जेरै अरफफ्राव हांनानै एबा जोङो एबा माखासेफ्रा सुबुंफ्रा सान्दुंफ्राव फोराननानै जोङो आखाइजों सिफ्लेनानै गेब्ले खालाम गेब्लेेजोबनानै जोङो गुन्दै खालामो आरो सोरबा बायदिया दैयाव रुनानै जोङो सागंजों साग्लिनानै जोङो दोरो दोरो खालामो बेफोरबायदिनो मोननै मोनथामसो प्रसेस दं संनायनि जेरैबायदि जोङो बेफोरबायदिनो जोङो माबानानै दैयाव फाथो खौ जोङो
जोङो साग्लिनानै नारजि दोलो खालामनाय जायो बिनि उनाव जोङो अमा बेदरफोरखौ थावजों बानलु संख्रि हाल्दै मस्ला बायदि दै होनानै जोङो एवनाय जायो बेयाव जोङो जेब्ला हाल माबाया नारजिया जोंना दुल दुल गेब्लेजोबो अब्ला बेखौ खौ जोङो ओंख्रिआव बेदर एवनाय थोर सारायाव होसननानै जोङो इखौ जोङो दसे जि समनि थाखाय गोदौ होनानै जों बेखौ नारजिजों अमानि महर होनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जेर जो अनला ओंख्रि सङोबा जोङो अनलाफोरखौ खौ जोङो मा- माइरंनिफ्राय खालामनाय जायो जेरै जों माइरंखौ जोङो देग्लिग्रोनानै लायो उवाल एबा माबाफ्राव गाहेनफ्राव जोङो माइरंखौ जोङो दोखो दोखो देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लायो बिनि उनाव जोङो माखासे दै गोदौफुबाय थानाय समाव जोङो अनलाखौ होनानै जोङो साग्लिनानै होबाय थायो आरो बेयाव जोङो नांगौखिनिनि माखासे जेरै हालदै, मस्ला बायदि आरि होनानै जोङो खारै बायदि आरि होनानै जोङो माखासे सम गोबाव समनि थाखाय जों गोदौहोयो बेनि उनाव जोङो माखासे मोननै साराय लानानै एबा मोनसे सारायाव जोङो बे अमा बेदरखौ एबा माजों जायो एबा दाउ अमा ना बायदि आरिजों जायोबा जों बेखौ एवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरो एवखांनानै जेब्ला अनलानि साराया ग्लब ग्लब गोदौओ अब्ला जों बेखौ अमा बेदरखौ एबा अमा बेदर एबा ना एबा माबा माबि जायखौ जोङो बिजों लोगोसे जाफागोन बेयाव जोङो हरनाय जायो आरोखि दा बेयाव जोङो हरनानै जोङो अनलानि महर होनाय जायो दा बिदिनो गोबां लं प्रसेस दङ आरोना गोबां माखासे संनायनि जेरै नाफामफोर दङ नारजि दङ अनला दङ आरो सबाय। साम' दङ इफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा गोबां लं प्रसेसनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि होननानै सिनायथि जायो आरोखि। दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि माबायदि सङो जेरै नाफामफोरखौ माबायदि सङो सबायफोर खौ माबायदि सङो नाफामफोरखौ माबायदि खालामनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ बर'नि ओ ट्रेडिसनेल ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां दङ।
उम
ओ बिदिनो अनला, नाफाम ओ बिदि बिदिनो अमा बेदर
औ
मैखुन नारजि बेबायदिनो गोबां माने ओ बिदिनो औवा मेवाय
औ औ
उम बेबायदिनो गोबां दं आरोना। ओ अनलाखौ जोङो बोरै सङो आरो नाफामखौ बोरै सङो आं एसे खोन्थानोसै।
औ
आरो नारजिखौ बोरै बानायनाय जायो? नार्जि होनोब्लाथ' जोङो फार्स्ट माने ओ फाथो फाथोजोंसो जों बानायनाय जायो नारजिखौ।
औ
नारजि ओव जेब्ला जोङो फार्स्टआव फाथोखौ जों राहोग्रोनानै बिलाइखौ बेनि उनाव जोङो खानानै जोंबो बिदिनो सान्दुं एबा ओ फोरोंनानै दोननानै जों दसे गोबाव सम दोननानै माने बेबायदिनो जों फोराननानै रानहोनानै जों बिलाइखौ बेनि उनावसो जोङो ओ नारजि जि ओंख्रि एबा जोङो बिबादि अमा बेदर मेजेमजों जों बांसिन जों जानायखौ खोनानो मोनो आरो जायो।
औ औ
जों ओ नारजिजों अमा बेदरजों जानो जो जोबोद गोथाव बिदिनो मिलौ लायो आरोना। औ सं संनाया फारस्टआव बिदिनो ओ अमा बेदरखौहाय सारायाव बिब्दिनो एवगोरना लायो जेरै फार्स्टआव थाव एबा बिदिनो मस्ला मस्लि सामब्राम गोबां बिदिनो बायदिसिना बानलुफोर होना नाय अमा मेजेमखौ एवनानै लाखांनायनि उनाव बै जेनेबा नारजि जि फोराननाय एबा फाथो फोराननायखौ जोङो रुग्रोनानै लानानै ओ बिब्दिनो संख्रि एबा बिदिनो खारै होनानै जोङो बे अमा अमा एवनाय एबा अमा मेजेमखौ जोङो बैदि ओ नारजि रुनायाव बाहाय जोङो होयो आरो ना होनायनि उ उनाव बिबायदिनो दसे गोबाव सम दोननानै जोङो बिदि जायो आरोना मोनखांनायनि उनाव
औ औ
औ जों अनलाखौ जोङो बांसिन बिब्दिनो ओ जोङो दाउ बिब्दिनो दाउ एबा बयलारफोरजों जों जानायखौ जों नुनो मोनो जों अनलाखौ जों बोरै बानायो होनब्ला जोङो अनलाखौ जोंथ' ओ माइरंनिफ्रायसो जों बनायनाय जायो जों जाग्रा ओंखाम माइरं बेनिफ्रायसो जों फार्स्टआव जोङो ओ अनलाखौ जोङो माइरंखौ जोङो सोमगोरोना लासिगोन बेबायदिनो दैयाव सोमनायनि उनाव सोमखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो औवाल एबा बेबायदिनो बायदिसिना बेबादि थफसिफोर लानानै जोङो बेबायदि माइरं सोमनायखौ जोङो देग्लिनानै जों मिहि मिहि खालामनानै जों लागोरो लाखांनायनि उनाव बेबदिनो जोङो दै गुदुं खालामनानै जों बेबायदिनो ओ रुयो ओ बिदिनो एबा रु रुयो आरो ना बे माइरंखौ रुनायनि उनावबो बिदिनो ओ जोङो औवा मेवाइ औवा खायो औवा मेवाइजों जों बांसि जानायखौ जों नुनो मोन बिदि अनलाफोरखौ दानि सि दा जों माने दाथ' जों गोबां बेदिनो औवा मेवाइखौ जों नुनो मोनो दानि सिजोनाव बेबायदिनो औवा बुरखानि जों जायो आरो हाजोनि औवाबो जायो आरो बिदिनो न'नि औवानिखौबो जायो बांसिन गोथाव होनोब्ला जों औवा बुरखानिखौ होन होनजायो आरोना आरो बेबायदिनो जोङो बिदिनो अनलायाव होनानै जों बिबादिनो दाउ बे दर एबा गोबां बेदरफोरजों जों जायो
उ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ आरो बिदिनो नाफामखौ होनोब्ला जोङो नाफामखौ जों बेबायदिनो ना गोथां एबा नागोरान लानानै जोङो बनायनाय जायो आरो ना बिबादिनो जों ना फिसा फिसाखौ लानानै जों बिदिनो थफसिफोराव जों देयो देग्लिनानै बिदिनो नङाब्ला जोङो औवा हासुंफोराव जोङो देयो बिनि देखांनायनि उनाव मिहि मिहि खालामनानै जों बिबादिनो ओ देखांनायनि उनाव बिबादिनो संख्रि बानलु एबा गोबां बिबदि होनानै जोङो गोबाव सम दोनथ'यो आरोना बेनिफ्राय जों बेखौ जोङो मोन जानायखौ जों मोनो आरो ना बेबायदिनो जोङो अ ओंख्रिफोरावबो जों होनायखौ जों नुनो मोनो एबा जों नारजि गोजा ओ नाफाम गोजाबो जों जानायखौ जों नुनो मोनो जोङो बांसिन बेबायदिनो बेलाहिफोरजों जों जायो
नंगौ नंगौ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागो बावो नामा
औ औ हागोन हागोन दा जोंहा बर'नि आखाइजों सोरजि जानाय बर'नि ओंख्रि हिसाबै जोंहा गोबां ओंख्रिजोंफोर मोननो हायो नाथाय बे ओंख्रिफोरजों जोंहा गोबाव माखासे फोथायनानै जोङो माखासे गोबाव मा गोबां खोथाफोर फोथायनानै जोंहा माखासे बिदिनो खोथाफोर ओंखारो जेरैबायदि जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ जों माखासे बोथोरफोरजों सोमोनदो लानानै जायो एबा आरो माखासे ओंथिफोरखौ जोङो सोमोनदो दोननानै जोङो एबा ओंथि दोननानै जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ जोङो नायनानै जायो एबा नायनानै जाया जेरैबायदि जोङो आ आलासिफोर फैबा जों नारजि ओंख्रिखौ जानो मोना जेरैबायदि जोङो नारजि ओंख्रि आलाफोरनो जाहोबा सोमोन्दोआव बस'नाय जायो एबा एंगारनाय जायो बेफोरबायदिखौ जों फोथायनानै जायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ जोङो बर'नि हारिनि माखासे ओंख्रिफोरखौ जोङो बोथोरजों लायो एबा बोथोर एबा सोमोन्दो लायै सोमोन्दो एबा माखासे ओंथि लायै ओंथि जों जानाय जायो जेरैबायदि जों नाफाम बाथोनखौ जोङो ओंख्रि गैयै जेब्ला ओंख्रि गैयै टाइमाव जोङो बाथोन हिसाबै जों नाफाम नाफामखौ जायो दै सोमनानै ओंखामखौ संख्रिजों दैजों ओंखामखौ सोमबाय नाफामखौ बाथोन एसे हिसाबै सोला सोला जाबाय बेफोरबायदिनो जायो बेफोरबायदिनो माखासे ओंख्रिफोर जों गोलाव प्रसे खालामनानै जायो जेरैबायदि जों साम' ओंख्रि जायोबा जोङो गिबियाव साम' फोरखौ दैमा दैसा फिसानिफ्राय बिलो बिलोफोरनि बिलो बिलोमानिफ्राय जोङो लायनानै बे साम'खौ लायनानै साफा खालामनानै बिनि खिफोरखौ गारनानै जोङो सुग्रोनाय जायो आरो सा आरो सबाय बेखौ जोङो सबायनि आबाद मावग्रोनानै बेखौ जोङो फुनानै बेखौ जोङो मारा होनानै बेखौ जोङो संग्राय सान्द्रि बारि आरि जों जावनानै सालिनानै बिनि उनाव जोङो बेखौ एवनानै बिनि उनाव जों बेखौ रुनानै बिनि उनाव जों बेखौ साग्लिनानै बिनि उनाव जोङो बेखौ ओंख्रिनो महर होनाय जायो बेफोरबायदिनो गोलाव गोलाव माखासे प्रसेस लानानै जोङो बर' हारिनि ओंख्रिफोरखौ बानायनाय जायो आरोखि दा बेनो आरोखि दा नोंथांजों रायजलायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांआ
नोंथांखौ आंनो बेबायदि मोजां सम दसे सम होनायखाय जोबोद जोबद आंनि गोसो गोर बोनिफ्राय साबायखर बार बावनाय थाबाय नोंथांसिम औ गोजोनथों